औ नोंथां माबोरै दं औ आंबो मोजाङैनो दं जों दा जानायनि सायाव सावरायनोसै बर' हारिनि जानाय होनब्लाथ' जों गोबां गोबां रोखोमनि जानाय दङ
औ नोंथां नंगौ
औ जों बर' हारिनि ओंख्रि होनोबाथ अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रि आरो नाफाम आरो जों जोङो अनलाखौ संनो थाखाय जेरै जोङो माइरंखौ सोमना दोनग्रोनाय जायो
आरो जोङो नोंथाङा एसे साइदाव थांनो हागोन ना?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों जेरै जों अनलाखौ अनलाखौ सोम सोम संनो थाखाय जोङो अनलाखौ जों सोमगोरोनानै दोननाय जायो आरो अनला जेरै माइरङा बुगायो जेब्ला जोङो बेखौ साफा सुनानै एसे फोरानदबनो गोनां जायो।
औ आरो जों बेखौ सुख साफानो फोरानखांनानै सुख खांनानै जोङो जेरै बेखौ उवाल एबा जोङो दिंखि नङाब्ला मेचिंआव देनाय जायो आगोलनि जुगावथ जों उवालास देनाय नुबोदों।
औ नंगौ थारैनो
औ आरो जोङो बेखौ संनो थाखाय जोङो दै आरो खारैखौ जों फुदुंग्रोनानै लानांगौ आरो जोङो जेब्ला दैया गोदौबाय थायो जेब्ला जोङो जेब्ला जोङो अनलाखौ सारस्रिना होनांगौ जायो।
औ औ थारैनो नं गोव ओ नोंथाङा दा ओरैनो मा मा मैगंखौ जानानै मोजां मोनो नोंथां?
आङो अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' सबायजों दाउ बेफोरखौ आं जानानै मोजां मोनो
औ थारैनो
आरो जोङो जेरै अनलाखौ संनो थाखाय जेरै दाउ बेदरफोरखौ एवफ्रामनानै लानो गोनां जायो अब्ला जोङो दै आ गोदोवबाय थायो अब्ला जों गारनानै होनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां ओ दा बिदिब्ला नोंथां औ। दा नोंथाङा बिदिनो मा मा ओंख्रिखौ संनानै मोजां मोनो?
आङो बेखौनो होनबायदि सबाइ ओंख्रिफोरखौबो संनानै मोजां मोनो आरो नाफामफोरखौबो ज संनानै जानो मोजां मोनो। आरो जेरै जोङो सबाइखौ सबाइखौ संनो थाखाय जोङो गला एबा दखानफोरनिफ्राय जों बायनानै लाबोना बायना लाबनाय जायो औ आ ओ जोङो सबायखौ जोङो फार्स्टावनो सोमगोर नानै दोननाय जायो। सोमगोरना दोननानै जोङो बिनि बिगुरखौ जों बि-बिनि जेबा स-सबाया गुगायो जेब्ला बिनि बिगुरा साफा सुनानै सुबा खारखायो। औ आरो जों बेखौ दै एसे खारै एसे होनानै जोङो दै गुदुं फुदुंनानै जोङो सबाइखौबो ज' होनानै होयो आरो बेखौ जोङो सागं सायो।
औ नंगौ नोथां।
आरो जोङो औ दे बुं
खारैखौ जों माबोरै बानायनायसै
औ फोरमायनो हागोन नोथां जेरै जों खारैखौ जोङो। थालिर बिफां थालिर बिफांखौ जोङो ओ सिखा एबा जोङो खुन्थाफोरजों जोङो बेनि खारैनि मादाखौ जोङो जावखुनो गोनां जायो आरो बेखौ जोङो सिखाजों दानफायनानै जोङो बेखौ बिनि बिगरखौ जों जिरनानै जों सान्दुंआव फोराननानै गोरान खालामनाय जायो आरो गोरान खालामनानै जोङो बे थालिरखौ रानहोनानै जोङो अरजों सावनाय जायो आरो बेनि हांगारखौ जोङो बेनि हांगार बेयो थालिरा जेरै सावबा हांगार जायो।
औ
बेखौ जोङो बेखौ जोङो सरनो थाखाय जेरै हांगारजो हांगारखौ सरनो थाखाय जोङो दै एसे होनानै जोङो ओ भयामफोराव दोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां ओ दा बिदिब्ला नोंथाङाबो माय फोर सोंनो सानदों नामा नोंथां?
फोरमायनानै हो।
मा ओ नोंथाङा मानि बागै फोरमायनो थिनदोंबा?
जेरै सबाइ ओंख्रिखौ माबोरै ओ नाफामखौ जों माबोरै बानायो?
औ नोंथाङा आंथ नाफामखौ ओरै बानायफेराखै नो दां बेनिखायनो आं नाफामनि सायाव बारा ओरै मिथिनाय जायाखै आरो नोंथां औ।
दे बिदिब्ला आंनो बुंनोसै जों नाफ फामखौ संनो नाफामखौ बानायनो थाखाय जोङो थालिरखौ ओ सरि जोङो नाफामखौ बानायनो थाखाय जेरै जोङो था उम थास'नि थास'नि गोनांथि जायो थास'खौ जोङो थास' बुगाखौ जोङो जिरनानै साफा खालांसै सान्दुंआव एसे फोरानदबनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
खौ बा गुरनानै बा बाजार बायरा लाना फैनानै जोङो जोङो बेखौ साब फा खालामनानै सायनानै जोङो सान्दुं फोराननाय जायो। आरो बेखौ जोङो ओ दिंखि एबा मिसिङाव थास'खौ जों नाजों दिंखि एबा मिसिङाव जों देनाय जायो। आरो बेखौ जों बयेमाव सानानै दोननाय जायो।
औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो जानाय मुवा होनब्लाथ' जोबोद रोखोमनि दङ दा-दाथ' दैज्लां बोथोर जेरै लेस्रा पटल जिंखा जेरै भिन्दि आरो मैस्था मैस्थाखौ जोङो मैसथाखौ जोङो खांख्राइ एबा नाफोरजोंबो जानो हायो आरो दाथ' खारं खान्दाय ओंखारदों।
औ।
औ खारुंखौ जोङो बयलार बेदरफोरजोंबो जानो हायो। खारै मैगंबो जानो हायो नाफोरजों।
बेबायदिनो जोङो बायदि बायदि मैगंफोर संनानै जानो हायो आरो नोंग नोंगौना नोंथां औ औ बेबादिनो ओ जोङो जेरै सबायजों दाउ अनला अनलाजों दाउ औवा मेवाइ बेफोरबादि बायदि बायदि ओं ओंख्रिफोर संनानै जों गोसो बायदि जानो हायो
औ नंगौ थारैनो जेरै जों जाजानाय बुस्थु होनबा जेरै जोंना थालिर दङ थालिरखौबो जों जाजायो। आरो थालिर थालिर फिथाइखौ जोङो भाजा जाजायो आरो जोङो थालिरनि मैखुम थालिराव खारनाय मैगंखौबो जों फाजा जाजायो बेथ' जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। देहानि थाखाय आरो दाथ' दाथ' दैज्लां बोथोर जेरै थास' आथिं, थास' बिबार बेखौ जों जानानै जोबोद मोजां मोनो थास' बिबारखौथ' जोङो बयलार ए बाथ बेदरफोरजों अमा बेदरफोरजों जों संनानै जायो बेथ जोंनि बर'नि सिनायथि औ जोंनि ओनसोलावल' मोना गुबुन गुबुन ओनसोल मोनो औ आं बुंनि जेरै उम थास'खौबोथ' गासैखौबो जाजायो थास' बिलाइखौबो जाजायो
औ नंगौ
थास'नि खुगाखौबो जाजायो। आरो थास आइथिं खौबो जाजायो थास' बिबार, थास'नि बिथट्रि थास' होनब्ला गासै खौबो जाजायो आरो जेरै थास' बेदरफोरखौ जोङो ना नाफोरजोंबो जाजायो।
औ नंगौ नोंथां औ बेबादिनो जोङो थालिर थालिर खौबो जाजायो नङा होनबा नों बिथांजों थालिर फस्ला होनो जायखौ बेखौ अमा बेदरजों जाजायो बयलारजों जाजा जेरै ओ गोसोबायदि संनानै जानो हायो आरो।
औ नंगौ थारैनो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन जाजानाय फिथाइ सामथायाइफोर दङ जेरै जोंनि गय फाथैया जोंनि बर' हारिनि सिनायथि
औ नंगौ नोंथां गय फाथैखौथ' आरो गासिब
औ नंगौ नोंथां जेरै फुजा फाथालफोरावबो जोंनो नांगौ जायो आरो जोंनो गेदेरफोरनो मान होनो थाख गय फाथैनि सिनायथि जोबोद गोनांथि आरो
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ।
जाजानाय बुङोब्लाथ' जों खान्थालफोरखौबो जाजायो दाथ' दैज्लां बोथोर जाजायो बुंबा जों खान्थाल थाइजौ लिसु सु लिथिखु इफोरखौ जों जायो।
औ नंगौ दाथ' आरो बेफोरनिनो औ दाथ' आरो बेफोरनिनो ओ दिन नङा होनब्ला दैज्लां बोथोर होनबा खान्थाल थाइजौ लिसु लिथुखु बेफोरबायदि औ औ नंगौ।
खिया मेगंबो दङ'। हेलांसि मेगं मानज खिया मेगं।
बिदिनो ओ बायदि बायदि रोखोमनि मेगं थाइगं एबा ना बेदर जोङो जानो हायो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
औ नंगौ ओ नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो ओ दिंखिया एबा ओ माना मुनि बिफोर फोरखौ खाना जायोना नोंथां? औ औ।
खौबो जायो। थुनथुनिफोर थुनथुनि जेरै खाददै खारै होनब्ला जोंनि जोंनि बर' हारिनि सिनायथि। जेरै खाददै खारैखो जों जानो थाखाय जेरै ओ फास्टआवनो जोङो लाहार फाहार खामग्रोनांगौदि जेरै खारैखौ होनांगौ आरो दैखौबो नांगौ जोंनो। खारैखौ जों खारदै खारै जानो थाखाय जोङो नाफोरखौ एबा एवफ्रामग्रोनानै लानांगौ। जेरै जोंङो खारै खारै होनोब्ला ओ बायदिसिना मैगं थाइगंखौनो जों खांथननायलाय लाफा गुथा गुद्रा बेफोरखौ खाथिनानै जमा खारै होनोनानै जोङो सारायाव फजग्रोनांगौ। आरो जों खारैखौबो होग्रोनानै लानांगौ। अब्ला जेरै खारैया गोदौबाय थागोन अब्ला जोङो ना एवफ्र्रामनायफोरखौ एबा ना एवफ्रामनायफोरखौ जेरै होनानै होनानै जानो हायो
नोंथाङा मा मा मैगंखौ औ मिथिगौ नोंथां नोंथाङा दा मा मा ओंख्रिफोरखौ जानानै एबा फिथाइ सामथाइफोरखौ जानो मोजां मोननाय एसे बुंनो हागोना नोंथां?
औ फिथा सामथाइ होनोब्लाथ बहुत गोबां रोखोमनि अ अ फिथाइ सामथाय होनोब्लाथ बहुथ गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय दं आंहा होनखबायानो जेरै खान्थाल थाइजौ आफपेल आंगुर जेरै नासखुथि फिथाइ बेफोरखौ जों जानो मोनबोदों। औ। जाग्रा मुवा होनब्लााथ' गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवा दंङ।
औ नंगौ थारैनो।
जोङो जेरै दाथ' दैज्लां बोथोराव जेरै खांख्राइफोरजों मिस्था जायो बांसिनानो जों नुबोनो मोनदों गोदोनिफ्रायनो औ आरो स'बायजों साम' साम'फोरखौ जोङो साफा दानग्रोनना लानानै जों सबबायफोरजों संनांगौ जायो। दैज्लांनि एबा बाजारफोरनिफ्राय बायना लाना फोनानै जोंङो गुरनो थांब्ला ना गुरनो थांब्ला मोनबोब्ला बिफोरजों जानाय जायो। दैज्लां होनब्लाथ' औ औ नोंथां समाबो जाबाय जोंना बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ दे।